नोंलाय मोजाङैनो खोनादों दा अ होमबा दा जोङो जोंनि जे न'खरफोरावहाय जेनेबा बारि बागानफोरावहाय माबायदि । फिफां फुलि आरि गायो बिनि सोमोन्दै एसे सावरायनि नामा नोंथां?
औ सावराय जागोन दे नोंथां अब्ला।
होमबा आंनो सावरायग्रोनोसै नामा
औ जागोन दे नोंथां
ओम जोङो जोंनियावहाय जेनेबा माखासे
नयस
न'खरफोरावहाय जेनेबा बारि बागानाव माखासे बिफां लाइफां । गायनानै लानाय आरि बेफोरबायदि हुदा दङ नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ नोंगौ नोंथां।
ओम दा बेफोर बिफां लाइफां। गायनायफोरावहाय जों माखासे आदब खायदाफोरखौ जों बाहायनानै। गायनाय नुनो मोनो ना? जेरै जोंहा मोनसे । जेनेबा लिसु फिफां आं बेखौनो बुंग्रोनोसै लिसु फिफां। गायनाय मा रोखोम गायो नङा होमबा?
औ औ
उम दा ओरैनोथ' लिसु बिफांखौ जेनेबा । जोङो बेगरै गायबाबो बिफां जायो नङा होमबा?
औ नंगौ।
उम बेगरै गायबाबो जों बिफां गायो नाथाय जोङो मा लेसु बिफांखौहाय। फोथाय आयदा बायदियै खम समावनो बांसिन फिथाइ थायहोनो थाखाय जोंहा माखासे। लिसु बिफां गायनायनि आदब दङ।
औ औ।
दा जों उम बे आदब बायदियै जेनेबा जोङो। सिगाङावनो लिसु फिफां। जेनाखि गायनो थाखाय जों बेखौ खासि खालामनानै लाग्रोनाय जायो। आरो बे खासि खालामनायखौ जोङो माने माखासे। फिथाइ थायखानाय बोराइ लिसु फिफांफोरनि । फ्राय जों खासि खालामनाय जायो उम उम। जोंनि जेनेबा धोरोङारि आदब खान्थि बायदियैथ' जोङो।
खासि खालामनो थाखाय जों बिनि बे दालाय मोनसेनि जे बिगुर बे बिगुरखौ जोङो गारनानै लाग्रोयोबा । सोरगिदिं माने सैनानै लायो। बिगुरखौल' दे ओमफ्राय मो उम बे दं फाङावहाय माने नांहोआरोखि सैनानै बेबायदिनो जोङो माखासे। हा हासार बेफोरखौ लगायनानै जों बेजोंहाय । दानानै होयो बे जेनाखि बिगुर गारदों बेव आरो बेबायदिनो दाखांनायनि उनाव जोङो बस्था दिनै फाथोनि बस्था बुरिफोरजों जों बेखौ फाननानै आरामसे खानानै होयो।
औ औ।
बेबायदिनो जोङो बेखौहाय जेनेबा अखा मोनस्लाबैयावहाय जों दै मोनस्लाबैयावहाय बेबायदिनो दै आरि सारनानै होबाय।
औ
उम बेबायदिनो आस्थेयैनो जेब्लानाखि बियो रोदा हरबाय। रोदा हरनो लाबाय। होमबा जोङो बेखौ गायनोसै समावहाय जेनेबा
हमनानै लादो जेनेबा एसे बैसाग मासनि सिगां जों बानायबाय। मास मोनसे मोननै सिगां बेबायदिनो थिग फिफां गायनाय सम जेनेबा बैसाग मास बा बैसाग मासनि एसे बारनानै बेबायदि समावहाय गायनो मोननाय। बेबायदि समावहाय गायनो मोननाय आरोखि जेब्ला नों गायगोन अब्ला जों बेखौहाय मानि बे रोदा हरनायनि सिगांजोंहाय थब स्र' दानस'नानै
औ-औ
जेराव गायगोन बेवहाय जोङो
जायगाखौ सायख'नानै लाग्रोना बे हा जावनानै बेहाय आराम फज'हैयो फज'नानै उम बेवबो हादो सोनायनि माखासे आदब दङ माने जेेरावनाखि रोदा बेवहाय जों दोसोआलाबानो हा होनानै मान एसे गोजानजों दोसोनानै होनांगौ आरोखि नङाबा मानि बे बिफाङा थांनाय नङा आरोखि ना।
औ
उम खिन्थु आथिखालावहाय जोङो गोबां बाजारफोरावनो खालामखानाय माखा माखासे गोनोखो आदबनि जेनेबा बिगियानारि जौगानाय लोगो लोगो गोनोखोआरि आदबजों बानायनाय उम लिसु फिफां बेबायदिनो थाइजौ फिफां जेनाखि फुलि फाननायावनो फिथाइ थायखानाय। बिबार बारखानाय बेबायदिबो मोननो थांसै आरोखि आथिखालावहाय। आरो बेफोरो गायफैनो इजि आरोखि उम बेफोरखौ गायफैनो बा फोथांनो गोरलै खिन्थु जोंबा नायनाय जे आदबजों गायनाय बे एसे गोब्राब आरोखि फोथांनो।
औ
बेबायदिनो जों माखासे गय गायनायखौ जों रायखांनो हागोन। गय गायनायावबो जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो दोरोङारि आदब खायदा माखासे दङ नङा होमबा?
औ
दा जों गयखौहाय सिगाङावनो जों जावैग्रोनानै लागोन मोनसे जेनेबा एसे दुबस्रां जायगायाव मोजां हा औवा अमामा गय जे जावैनो हानाय बायदि एसे गोजान गोजान जों जावैनानै लाग्रोबाय।
औ-औ
उम बोसोरसे थाङो। आरो नङाब्ला माने बोसोरसेनि बारा थांबाबो जोङो बेखौहाय जावखुनानै माने दस्रायावहाय गायो।
औ नं
आरो बेबायदिनो जोङो आरट गायस्लायबावो आरोखि बेबायदिनो सोरबा सोरबा खेननै खेबथामसिन गायो। उम बेबायदिनो जोंहा बेवहाय फोथायनाय दङ जे बेबायदि गायस्लायोबा जोंना गय बिफाङा मोजां जायो।
औ-औ नंगौ
सेहेरा मोजां जायो आरो थाब थायो बा गाहाय गाहायावनो थायो होननानै जों फोथायो ।
औ औ नोंगौ।
नोंथाङा दाहाय एसे बुंफिनदो बेखौहाय आं ओरैनो लाम साम बुंबाय दाना । औवा गायनायनिबो हुदा दं जोंहा माखासे नङा
नंगौ नंगौ।
उम औवाखौहाय जोंनियावहाय बांसिन
साहाजों गाया बा खोलाजों गाया बेबायदि माखासे नेम दं आरोखि जोंनिया
नोंगौ नोंगौ।
उम। सोनाबजों बांसिन गायो औवाखौहाय बेबायदिनो खान्थाल गायनाय आरिनाय बेफोरबायदि आरो । नोंथाङा एसे एसे बुंदो दे ओमफ्राय आंबो गेजेर गेजेर बुंलांगोन।
औ जागोन देब्ला आ नोंथां ।
ओम।
ओ नोंथाङासो दासो बुंलांबाय नङा होमबा जे जोङो आथिखाल मुगायाव जों हा जि दंफां एबा जि जों जि लाइफांखौ जोंहा जि दंफांखौ जोंहा गायगोन नङा होमबा नोंथां?
औ।
बेखौ माने जोङो माने खासि खालामनाय जायो।
ओम ओम।
बिदिनो नोंथाङा दे लेसु दंफांखौ बोरै बानाय बेखौ बुंलांबाय नङा होमबा नोंथां? थिग बेबायदिनो जाहा लेसुल' नङा जाहा गोबां दंफांखौबो बिदिनो बानायनाय जायो जाहा। थाइजौखौबो बिदिनो बानाय आरो जाहा जिखौ जों जायो जायखौ जोङो खारजि एबा गोखै दंफां नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
बेखौबो बानायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ।
आरो बेबायदिनो जोंहा गोबां बायदिसिना बिदिनो फिथाइ थायनाय दंफां दं नङा होमबा नोंथां बेफोरखौबो मानो जाय खि जाय दंफांआ खि थानाय बुयो एबा थानाय होयो बिब्दि दंफांखौ मा होनो बिबदिनो खासि खालामनानै गायनाय गोबां नुनो मोनो आरो नोंथां। आरो जोंहा नारेंख खल गायनायाव मोनसे नेम दं जे जोंहा नारेखलखौ जोंहा ओ जि सानखालि जोंहा माने नारेखल गायनो थाखायथ' जोंनो हाखर जावग्रोनांगौ नङा होमबा नोंथां औ। बेयाव माने जोंहा हाखर जावनाय लोगो लोगोनो माने नारेखलखौ गाया होननाय खोनादों आरोना नोंथां। मानो होनबा जोंहा माने नारेखल गायनो थाखाय जोंहा हाखरखौ जावनानै बेयाव माने हांगारखौ जायखौ जोङो न'मा न'फोराव एबा ओंखाम ओंख्रि संनायनि जे हांगार बेखौ माने बे हाखराव गारनानै सानथाम सानदैसेनि थाखाय दोननाय जायो होननानै। दोननानै जायो आरोना नोंथां मानो होनबा जोंहा जि नारेखला नारेंखला जि जोंहा जि नारेंखल फिथाइनिफ्रायसो जायो नङा होमबा नोंथां?
औ
औ बे नारेंखल फिथाइनिफ्राय जि ओंखारनाय फुलि बे माने बे नारेंखलाव माने जाहाथे मोस्रोम बायदि एम एम्फौफोरा माने बे बे फुलिनि जि गोरलै रोदा एबा मोदोम बेखौ माने गाज्रि खालामनो हायि बिदि होननानै माने बे नारेंखल गायनो गोनां हाखरखौ माने बिब्दि हांगारजों सावनानै एबा गारना दोननाय जनानै थांहांगार
औ औ।
औ आरो माने। संख्रिबो होनाय नुनो मोनदों जेराव माने हाखर जावनानै गायनायनि सिगां माने गोबां संख्रि होनानै माने गायनायखौ नुनो मोन्दों आरो नोंथां। उ
उम उम।
औ आरो। नोंथाङासो बुंलांबाय नङा होनबादि जोङो जि गय गायो नङा होमबा नोंथां।
औ।
जोंहा गय गायनायावबो गोबां नियम दं मानो होनबा जोंहा। गयखौ जोङो गायनो थाखाय गिबियाव जोङो गयखौ जाव उरि नङा होनबा नोंथां।
औ औ।
औ बिदिनो जोंङो गयखौ गायनो थाखाय जोंहा हाखर जावनाय जायो बे हाखर दोसोनायावबो जोंहा नियम दं। जे जाहाथे गय दोनायाव एबा गय गायनायाव जों मा जाहाथे जे जों जि हाखौ दैयो नङा होनबा नोंथां। औ बेखौ माने जोङो गयनि गुदि एबा रोदा खाथियाव दोआ लाबानो बिनि इसे गोजानाव जों दोनाय जायो आरो नोंथां।
औ मानो होनब्ला जोङो बे गयनि रोदायाव जों माने बेखौ हाखौ दैलोमो माने बे हाया गावस्रायो आरो नोंथां। जेराव माने जि बे रज'नानै जाबोखानाय रोदाया जि हाबना थानाय बोला बे माने गावस्रांनायनि उनाव गैया जालाङा आरो नोंथां औ जायनि जाउनाव बे गय बिफां एबा फुलिया माने थैयोबो आरो नोंथां।
हम।
आरो जोंहा गयखौ गायखांनो उनाव जोंहा माने गय जे जे जे जायगायाव जोंहा गयखौ गायदों।
हम।
बे जायगाखौ माने जोंहा जोबोद जोथोनै लाखिनांगौ जाहाथे बोरमा मोसौ हाबनो हायि बायदि जों खा हाबनो हायि बानायनो थाखाय जों बेरा बायदि दुमनानै जों दोननायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ औ।
मानो होनोब्ला जोंहा जे गय गोदान बेयाव माने बिदि मोसौ बोरमा बायदि माने सोमावब्ला माने गय बिफाङालायनो हामा जायो। माने देरा आरोना थैलाङो होनदां आरो ना
उम
औ बेबायदिनो जोंहा बिदिनो दंफां लाइफां बायदि गायनायावबो बिदिनो गोबाङानो गोबांखौनो माने सोमावब्ला माने थाङा थैलांनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। औ अब्ला नोंथाङाबो फंनैसो बुंबावनो हागोन नामा नोंथां?
अ ओरैनोथ' समाबो जाबाय नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां थारैनो
दोनथ'नोसै नामा?
औ जागोन दे अब्ला नोंथां
औ